ओय हेल'
औ हेल' नोंथां औ दे नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
दङ नै आङो जिरायनानैहाय
अ दसे सम सावरायनो हागोना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
औ दा आङो बा जोंहा दिनै बर' हारिमुनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ जोङो बर' हारिमु होननानैसो ङोब्ला जोङो बयबो मिथिखायो नङा होमबा बेवहाय जोङो बर'नि जानाय-लोंनाय, गाननाय-जोमनाय मोसानाय-मुसुरनाय, दामनाय-देनाय माखासे आसारखान्थि गासै खौबो लानानैसो जोंहा मा मोनसे हारिमुआव जायो नङा होमबा दा गोबां हारिफोर दङ गासैबो हारिफोरानो गाबागाव राव हारिमु दोहोरोम आसारखान्थि दंजोब बो आरो दा जोंहा गुबुन-गुबुन जायो हारि लानानै हारि गावबागाव हारि ओ हारिमुनि आसार खान्थिया आलादा आलादा जे जोंनि बर' निया आलादा दा जोंनि बर' होननानै बुंङोब्ला जोंहा दा दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा गंगोना, थरखा बेफोर नङा होमबा बेफोर दामजु फोरखौ लानानै जोङो माखासे फोरबोफोराव जोङो रंजायो। जेरै बैसागो फोरबो बेफोराव हाबा हुखा बेफोराव जोङो दामनाय नुयो खेराइ फोरबो बेफोराव ना दा बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा बेयो बर' हारिनि मोनसे ओ बियो आमाइ थुखल बायदि होननानै बुङोना बिख्लो बाय
औ अ
बे जोंनि एंगारनो हायै मोनसे फोरबो। दा बे जोंनि बर' हारिनि बैसागु फोरबोआव जोंहा बेबायदिनो माखासे खुगा मेथाइ खननानै बेबायदि जों खाम, सिफुं, सेरजा दामनानै जोंहा गोदो रंजानाय जायो नाथाय आथिखालावथ' जोंहा बेजों दामिन जौगानानै जोंहा मा माखासे दामग्रा ओ आगजुफोर ओंखारबाय बे दामजुफोरजोंसो जोङो मा गानफोरखौ दामनानै मोसा मोसानाय नुनो मोनो जों गावनो गाव खनला आरो गोदोनि दिनावथ' जोंहा खुगा मेथाइ दङमोन जों ओ गावनो गाव खनो आरो मोसायो आरो गावबागाव दामनानै। दा बेबायदि आरो गोदोनि हारिमुवा जों ओ बर' हारिनि हारिमुवा गोदो बा ओ गोबांथार ओ बेबायदिनो मोनसे मोजां थासारिजों सोलियोमोन आरो जेरै ओ जोंहा आरोबाव गाननाय जोमनायनि बेलायावबो होन जोंहा जोंनिनो हारिनि असे गाननाय जोमनाय आंगो दङ जेरै दख'ना आरो जोमग्रानि थाखाय आर'नाइ। आरोबाव जोंहा हौवाफोरनि थाखाय गाननो गामसा। नङा होमबा दा बेबायदि आरो गोदोनि ओ सुबुंफोरा बेफोर मोनसे आर'नाइ गामसा दख'ना बेफोरखौ दानायाव जोबोद आखा फाखामोन आरो आरो गोदोनि मा होनो बिर जोहोलावजोफोरनो मा बिदिनो हरसेयावनो आर'नाइफोरखौ दानानै गानहो हरोमोन जाहैदों आरो। हरजों हर दानानैहाय गानहो हरोमोन दावहाथिलियाव थांनायाव बेफोर आरो। दा जोंनि बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बे माखासे गाननाय जोमनाय जेरै जोंहा आंगो गाननाय दख'नाफोर दङ बेफोराव जोंहा गोबां आगरफोर एरनो हायो हाजो आगर दिंखिया आगर नङा होमबा फारौ मेगन आगर आरोबाव बिदिनो दावराइ मोख्रेब खासि हाथाय बेफोरनो आरो। आरो जोंहा बेबायदिनो बर' हारिमुआव जेरै जोंनि राव थुनलाइ दङ जोंहा जोंनिया बिमा राव दङ। जों जेखौहाय रायलायो जोंनि बे बर' राव बे आरो। जोंहा आरो माखासे आसार खान्थिबो दङ। नङा होमबा जोङो बेबायदि माखासे समाजाव थांना थानायाव माखासे आसार खान्थि नेमखान्थिखौ जोंङो मानिनानै जोङो सोलियो आरो दा जोङो बिदिनो आथिखालाव जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ माखासे मोसानाय दामनाय देनायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ बुहुमनाङैनो जोङो सिनायथि होनो हागासिनो दं नङा होमबा? जेरै जोंनि बर'नि मोसानाय बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय मोसा मोसानाय बेफोरबायदि मोसानायजों जोङो मा ओ दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बेफोरजोंसो जोंनि हारि खौ सिनायथि होनो हागासिनो दं आरो लासै लासै दा जोंहा जेरै दा बावैसो सिगां जोंहा जे जानानै थांबाय नङा होमबा बुहुमनाङैनो बियो मोनसे रेकर्ड जानानै थाबाय जेरैा बागुरुम्बा दोहौ। मोसानाय नङा होमबा बे आरो। बेयाव जोंहा जि रोजा जन मोसाखावरि दामग्रा देग्रा बेबायदि जोंनाव मोसानानै दिन्थिफुंदों आरो बेवहाय जोंहा गोबां जोंनि हारिनि माखासे मोसानानै आरो गाननाय माबायदि जोंनि माखासे हारिनि दामजु दामजुफोर बेफोरखौ जोो सिनायथि होनो हादों आरो। दा गोबां जायगायावनो जोंहाबो दा सिनायथि मोनगासिनो दं लासै लासै गुबुन हारिफोराबो जोंनि माखासे बर' हारिखौ जोङो सिनायनो हमबाय। जोंनि बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय बेफोरखौ दा लासै लासैनो सिनायनो हमबोगासिनो दं नङा होमबा बेबायदि आरो। दा बे बर' हारिमु बे बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनिनो बिबान आरो जों साफ्रोम बर' माहारियानो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव गो ओ गोख्रों बिबान दं आरो। जेरै जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो मालाबाबो एंगारनो मोन मोननाय नङा जोङो बे जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसा जों बेखौ जेब्लायबो जोङो नागारनो मोननाय नङा आरो जोङो बे खौहाय फोथांनानै लाखिनांगोन जोंनि रावखौ। जोंनि रावखौ फोथांनानै लाखिनोना लाखिनोब्ला जोंहा जोंनि बिमा रावजों जोंङनो सोलोंथाइ लानो नांगोन नङा होमबा? बिमा रावनि फरायसालि बेफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन अब्लासो जोंनि रावाबो थांनानै थागोन आरो। जुदि जोंहा बिमा रावनि फरायसालिफोरखौनो जोङो मोननो थाङाब्ला अब्ला जोंनि रावखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि थाखाय गोब्राब जागोन आरो बेनिखायनो जोंहा बयहाबो बिबान दङ जोंनि रावखौ फोथांनानै लाखिनायाव बेबायदि आरो। जोंनि माखासे गोदोनि खुगा मेथाइ फोर नङा होमबा मोसानाय बेफोरखौ जोङो ओ दासिमबो जोङो ओ फोथांनानै लाखिनो नाजानांगोन आरो जोङो बेखौ मालाबाबो जोङो बावगारनो मोननाय नङा। दा आरोबाव जोंहा बेबायदिनो जोंनि ओ बर' हारिमुआव माखासे बेबायदिनो गोबां आसार खान्थि नेमखान्थिफोर दङ जेरैहाय माखासे फुजा फोरबो बेफोरखौ जोङो ओ बर' जानानै जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिलांबाय थानांगौ आरो। जोङो बेखौहाय जोंनि इयुन जोलैनोबो जोङो फोरोंनानै होनांगोन। अब्लासो जोंहा फिरिनि उनाव फिरि बे थांनानै थालांगोन हारिमुवा नङा होमबा बेबायदि आरो। जों जोंनि इयुननि जोलै गथ'फोरनो जोङो फोरोंनानै होयोब्लासो जोंहा मा मोनसे राव हारिमुवा थांनानै थागोन आरो। दा नोंथाङाबो फंनैसो माबाफोर सावरायनो हागोन नामा?
औ आङो सान बुंनो सानदों आङो जोंनि बर' समाजनि आसार खान्थि आसार खान्थियाव जोंनियाव मा मा सोलियो बेफोरनि बागै आं फोरमायनो सानदों। जयाव आसारखान्थि होनोबा बे मायाव गोलैयो होनबा मोनसे समाज मोनसे समाज जानो थाखाय जोङो गोबां गामि ज' जानानै मोनसे समाज जायो जेरै न' बे समाज गामि जानो थाखाय जों गिबियावनो मांनो नांगोन मोनसे न'खर। मोनफ्रोम न'खराव थानांगोन जेरै बिमा फिफा, बिदा फंबाय, बिबथै बिमादै। बेबायदिनो न'खरसेयाव बिदि ज' ज' जायै जायैनो जोङो न'खरथाम न'खरब्रै जेनेबा गोबां न'खर जानायावनो जोङो मोनसे गामि जायो। बे गामिनि गेजेरावनो जेरै मोनसे बेनि गेजेरावनो समाजसिम जेरोन बे समाज जोंनियावहाय माखासे जेरै नेमखान्थिफोर सोलिगोन जेनेबा मोनसे गामियाव जोंनि गामियाव जेनेबा मोनसे गामिसनि थाखाय बेफोराव मा जागोन माखासे जानाय लोंनायफोरनि नेमखान्थि थागोन। मावनाय दांनायफोरनि नेमखान्थि दागोन जेरै मा बोथोराव मा आबाद मावनांगौ बे फोरनि बागै आरो बबे बोथोराव मा धोरोमखौ फालिनांगौ बेफोरनि माखासे आसार खान्थि थागोन आरो बेनि गेजेरावनो आं फोरमायनो सानदों जेरै धोरोम आं फोरमायनो सानदों दोहोरोमनि बेलायाव। बे समनि बेलायाव जोंनि ओ जेरै मोनसे समाजावहाय जेनेबा आलादा आलादा धोरोम बे जेरै खृषटियान हिन्दु ब्रह्मा बेबायदि आरोना जेरै जोंनि बाथौ धोरोमनि बागै आं फोरमायनो सानदों जेरै बाथौ धोरोमावहाय जोङो ओ न'फ्रावहाय मा खालामो जेरै सालामिफोर होयो जेरै सालामिफोराबो जोंनियाव ओ फुल सालामि आरो हाब सालामि बे बाथौ धोरोमनियाव बेफोर सालामि हाब साे होनायावहाय जोङो माखासे दाउफोरखौ फुजा होनायाव फालिनाय जायो आरो ना। ओमफफ्राय गुबुननियावहाय जेरै ब्रह्मफोरनियावहाय बिबारजों फुजा होनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों।
अ बेनि अनगायैबो जोङो धोरोमनि बेलायाव जोंनियाव बाथौ धोरोमनियावहाय जेरै खेराइ गारजा बेबायदिखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोराव खेराइफोरावहाय जोङो बाथौ धोरोमनि सुबुंफोराल' फालिनाय जायो बे धोरोमखौ बेहायबो जोङो गोबां माखासे नेमखान्थिफोर गोदोनि जोंनि बर'फोरनि माखासेफोरखौ मिथि मिथिनो मोननाय जेरै मोसानायफोरनि बागै जेरै बेहाय जोङो माखासे बर'फोरनि ओ दामग्रा आजु ओमफाय जेरै मोन्थोरफोर बेफोरखौहाय मोनथिनो मोननाय जायो आरो जेरै बेहाय मा मा मानि मोसानाय दं आरो बेफोरनि गाननाय-जोमनाय गासैबो बेहाय बेरखाङो आरो माखासे बर'फोरनि आसार खान्थियहाय जेरै होननो हायो जोङो मोसानायफोरनियाव जेरै गोबां दङ सा गराय दाब्रायनाय ओमफ्राय सागोलाव बोनाय गान्दला बोननाय मुखुर हमलानाय बेफोरबायदि आरो बायदि बायदि दं मोसानायफोरावहाय बिदिनो जेरै जार फाग्ला मोसानाय बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बे खेराइ मोसानाया सोमजिदों आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा बेहाय ड्रेस दङ जेरै गाननाय-जोमनाय फोर होननानै बुङोबा जेरै ओ जहाय जोङो दख'नाफोर गान्नाय नुनो मोनो जेरै ओ गुफुर सि खाग्रा बेखौहाय मा बुङो गुसि सि बेफोरखौ गानो आरो बर' हौवा फोराहाय बेहाय बाहागो लानायफोरा जेरै गामसा गानो आर'नाइ खायो जानजियावहाय बेफोर बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बेहायनि अनगैबो जोंनि मुवाफोरा जाहैबाय जेरै थुंगयि, दाहाल ओ बिदिनो गोबां मुवाफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै दामग्रा आबजुफोरा जायोै खाम, सिफुं, जथा बेफोरफोरखौ बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बेहायनो बर' समाजनि जेरै बाथौ धोरोमनि नेरसोन जेरै सिजौ गोबां बाथौ फेरा दुमनायफोर बेफ्रायाय मा मा मोदाइफोरखौ फालियो बे बेहायाय ओफाय बेरखांनायखौ नुनो मोन आरो बिदिनो थिग बादिनो गारजा मदायफोरनियावबो जेरै बेफोरावबो दङ गुबुन गुबुन रोखोमनि मोदायफोर जेरै आथा रुथा दं बेहायबो मोदायफोराहाय जेरै बेहाय माखासे बर'फोरनि नेमफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरखौहाय जेरै बेफोरनि फिसा फिसा थाग्रा न'खर बानायो आरो गोरो बैसां बैसां साइसनिबो जोङो न'फोरखौहाय मोननै बानायनाय नुनो मोनो आरो आरो बेहायबो जोङो माखासे अजाफोरनि मोन्थोरफोरखौ रायनायखौ नुनो मोनो आरो बेहाय जेरै मोनसे बर' गामियाव बाथौ धोरोमनि सुबुंफोराहाय बेखौ गामियैनो ज' खुंनाय जायो आरोना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
बेनि अनगायनो जाहैबाय दोङो मा दंबावो जोंनियावहाय बोथोर बोथोरजों लोब्बा थानानै माखासे फोरबो फालियो जेरै बैसागु बैसागुआहाय जोंनि बर'फोरनि देरसिन रंजानाय फोरबो आरो बेवहाय जोङो बर'फोरा ओ माखासे हारिमु रंजानाय बाजानायजों लोगोसे जेरै दामनाय-देनाय बेफोरनि गेजेर जोंनि बर' हारिमुनि गाननाय-जोमनाय द्रेसफोराहाय बेरखांजोबो बेहाय। जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, थरखा, जाबख्रि बेफोर बेनि अनगायैबो जोंनि गोदोनि जेरै खुगा मेथाइफोर गोदो बेखौहाय जोङो बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै। खुगा मेथाइफोराव दङ जेरै बिबाजै बिबोनां। जंखायनाय मेथाइ बिदिनो गोसो थोलायनाय मेथाइ बेफोरबायदिफोरा बे। थाङा आरो बेवहाय बेनि अनगायैबो आङो बुंनो सानबोदों जेरै जोंनियाव ओ आसारखान्थि। बर' समाजनि आसार खान्थियाव गोलैबावो जेरै हाबा बे हाबायाबो।
जोङो हाबा होनाया सिगां समाव जेरै हाथासुनि हाबा। बेफोरखौहाय होनाय जायोमोन आरो। बेनि हाबा होनायनि अनगायैबो जोंनियाव आलादा आलादा जेरै मोनद' खान्थि। जों हाबा हाबाफोर दंबावो बेनो जाबाय एसोरै। गोरज सोंनानै लायनाय गोरजा लाखिनाय। दंखा हाबनाय। बेबायदि आरो गोसोथो बोनानै लांनाय बेफोरबायदि। दं आरो बेफोरखौ जोङो। बेफोर खारसननाय हाबाफोरखौ जोङो जेरै हाथासुनि हाबा बेफोरजोंहाय होनाय जायो आरो।
बे अनगायैबो जों जोंनि आसाम। आसार खाथियाव दंबावो जेरै माखासे बादखान्थि। जाय सासे मानसियाहाय माबाफोर भुहुल मावफ्लाङोबा बेफोरखौहाय साजा होनाय जायो बे खा। बाद खान्थिफोरखौ जेनेबा। सोरबाफोर सासे मानसिफोराहाय ओ सोरबा सोरनिबा मोसौखौ। बुना दाननानै सिखाफोरजों दाननानै हरोब्ला। माखासे जेन'बा बिनि लान्जायफोरखौ दानस'योबा बेफोरखौहाय माखासे जोङो गामियनो। मोनसे साजा होनाय नेम दंमोन आरो बेखौनो जोङो बादखान्थि बेफोर बाद खान्थिजों जेरै खौ लुबद। बायदिसिना खान्थिफोर दं आरो नफोरखौ साजा होनाय जायो।